अ नोंथां।
हेल'औ, औ
नोंथाङा एसे फ्रि मोनबा आं मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
अ नोंथां आं फ्रियैनो दं दे सावरायनो हागोन।
अ अब्ला आयदाया जाहैबाय माने गोदो गोदाय माने गोदो गोदायल' नङा गोदो गोदायनिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिम ना जोंनि जायगायावथ' गोबां नाफोर आरो ना आरि बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायोमोन नालाय। बेफोरनि सायाव सावरायनो होननानै सानदों आरोना आङो
औ औ जागोन दे।
बुङोबाथ' जोंनाव गोबां जायगायावनो दङ नालाय मोननो थाङो नालाय बेनि सायाव एसे सावरायनोसै आरोना नोंथां अब्ला नोंथांनि ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो नामा आरो माबायदि हमनाय जायोमोन एसे सुंद'यैनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ
औ औ
ओरैनो ओ ओरैनो जोंनियावथ' ना हमनाय। ना हमनानै जानाय। हुदायाथ' जोंनियाव सिगां समनिफ्रायनो दङ। आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ।
औ
दा जोङो ना हमनाय होनोब्ला दुब्लि बारिफोरावहाय बा दैमा बिलोफोरावहाय जोङो नाफोरखौ बायदि माने आदब खायदायै जों हमनानै लाबोनानै न'आवहाय जाफैनाय बा बुरजा मोनोबा आथिखालाव माने बाजार बा दखानफोराव फानहैनाय आरिनाय बेफोर खौबो जों नुनो मोनो।
औ।
ओरैनोथ' जोंहा ना हमनाय होनोबा जों जेखाइजों ना गुरनाय बेनो सिगां माने रायखांजाथाव जोंनि बर' हिनजावफोरा जे जेखाइजों ना गुरनाय बियो माने बयजोंबो मिथिजानाय आरोखि। बेबायदिनो जोङो जेखाइजोंहाय बिलोफोराव दुब्लि बारिफोराव जेनेबा ना गुरनो जेराव जायगा दं बेफोराव ज' ज' गामिनि हिनजाव मानसिफोरा थांनानै ना गुरहैयो आरो ना गुरनानै लाबोयो बेबायदिनो जोङो दैमाफोरावबो जेब्लानाखि गुरो अब्ला बेवहाय बायदिसिना जेनेबा साम' खांख्राइ गांजेमा बेफोरखौबो जोङो मोनोब्ला लाबोफायो आरो बायदि आदब खायदायै बेफोरखौबो जानाय जायो जेरै खांख्राइ सिंखावरि गांजेमा बेफोरखौ जों बाथोन आखारै आरो साम'फोर मोनोब्ला बेफोरखौ जों सबाय बेफोरजों जानाय नुयो साम'लादायफोरखौ मैथा बांगालजों ओरैनोबो एवनानै जानाय बेफोर हुदाया जोंनाव दङ आरो हिन्जावफोर ना गुरनायल' नङा बेजों लोगोसे जोङो ओ जेजोंहाय जे जायखौ जों खेवालि जे होनो जोंनियावहाय जायखौ हौवा फोरा बांसिन सारनाय जायो हिनजावफोरखौ सारनाय नुनो मोना बेखौ बेजों सारनानैबो जों ना हमनानै लाबोनाय जों सिगांनिफ्रायनो जोंनियावहाय नुबोनो मोनो नुबोनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनियावहाय एसे फुख्रि एबा जाम्फै बायदिफोरावहाय जेनेबा ना बोननाय बाथा होनाय रोनहोनाय बेफोर हुदाया सिगां समाव बांसिनमोन नाथाय आथिखालाव खम थेवब्लाबो दङ बेयो आथिखालावबो दा जोङो बोरसिजोंहाय ना बोननाय जायो बांसिनै जोङो नास्राय ना गोरि बेफोरखौ जों मोनो आरो बाथा होयोब्ला खुसिया मागुर माने बेफोर नाया माने बेसेन गोसा गोसा नाफोराबो अरो रोनहोनाय बो जे बोरसिजोंनो होनाय जायो बेबायदिनो ओ फासि होनाय हुदाया माने सिगां समाव दंना गैयामोन आं बेखौ मिथिया नाथाय आथिखालाव फासि होनाय गोबां जों नुनो मोनो
औ
बेबायदिनो जोंनियावहाय दुब्लि बा फोथारावहाय जेब्लानाखि दै जायो अब्ला बेनि दैया दैमायाव बोहैलाङोब्ला नाया जेब्ला दावफैयो होमबा जों सेन सानायखौबो जों नुनो मोनो सेन सानानै ना मोननाय आरिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो ओरैनोथ' सेनखौ खौहाय जोङो दुब्लि बारिफ्रावहाय सानाय नुनो मोनो आरो सेनखौ जोङो ओ दावखोनायावहाय बांसिन सानाय नुनो मोनो दावखोनायनि थाखाय थाखाइल' होनब्लाबो माने आथिखालावहाय सेनखौहाय ओंखारनाय दावखोनाय मोननैथिंबो फारनैथिंबो हाबनो हानाय गुदुं बा फाहेरा होनानै बानायनायबो नुनो मोनो आथिखालावहाय आरो जोंहा दङ खखा खखाखौ जों बांसिनै ना ओंखारनाय समावहाय जेनेबा दुब्लि बारिफोरावहाय सानाय आरिनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जा खखानि अनगायै जा खाखि दङ गोरलै गोरलै खखा बायदिनो बियो गोरलैसिन उम बे बेफोरखौबो जों सानानै ना हमनानै लाबोनाय जों जोंनियाव दङ बेबायदिनोथ जों ना हमग्रा आइजें आयला हिसाबै जोंनियावहाय जं दङ बेनिफ्राय फल आथिखालाव बे फल आरिखौहाय बांसिन बाहायनाय नुनो मोनलिया आरो जोंनियावहाय ओरैनो जंखौहाय जोंनियावहाय नुयो दाबो जेनेबा ना दावखोनाय समाव ना गिदिर गिदिर माखासे ना बारलिफोर दावफैयोब्ला बै जं फोरजों जों सुनानै जानाय हुदाया जोंनियाव दङ
औ
उम बेबायदिनो जोङो जाम्फै आरिफ्राव जेब्ला अखा हानानै दै थायो आरो नाया दावखोननानै थायो आरो जेब्ला बेफोरो एसे रानलांनो हमो होमब्ला जोङो दामफोरजों बा बाल्थिंफोरजों सारनानै जानाय हुदायाबो सिगां समनिफ्रायनो दंमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो खम जाबोबाय बेनि सोलायै आथिखालाव माने मथर बा दै सारग्रा मेसिनफोरजों सारनानै हाखर फख्रि बेफोरखौ सारनानै जानाय हुदाया आथिखालाव बांसिन नुनो मोनो आरोखि नोंथांमोननिजोंलाय माबायदि जेनेबा नाफोरखौ हमनानै जानाय बेफोरबायदि नुनो मोनो
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों जोंनि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदिनो गोबां ना हमबोदों आरोना माने मा होनोब्ला गोदोनि दिनावथ आरो बेफोरबायदिनो हिनजावफोरा बा आइजोफोरा गामिनि आइजो फोरा ज' ज' थांनानै जेखाइ खबायाइ आरि लानानै थांनानै गुरहैयोमोन आरोना थिग बेबायदिनो गोबां नाबो मोननो थाङोमोन आरो गोदोनि दिनाव बुरजा दङमोन बेनि थाखायनो ना मोननाय जायोमोन सोरबाबा बायदि रोखोमनि जेरै मा होनो मावा फिथिख्रि बायदि रोखोमनि नाखौ मोननाय जायोमोन आरोना थिग बेबायदिनो बेफोरबायदिनो ओ मा होनो जेखाइ खबाइजों हमै हमै फैयै फैयै फैनानै आरो गोबाङाथ माने एसे दै जमा जानानै‌ थानाय बा बिलो बिलोमा बिलोमाथ
उम
बिलो जानानै थालांनाय बेफोरबायदि जायगाफोराव ना नाफोरा हाबनानै ज जानानै थायो नालाय बेफोरखौ गुरनायनि अनगायैबो गोबाङानो माने मुसारि बायदि लानानै जे बेफोरखौ लानानै होनायखौ नुनो मोनदों आरोना बोनानै हमनायखौबो जोङो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि ओ मा होनो जेखाइ जेखाय बायदि जे जेखायफोरजों बे फोरबायदि बिलोफोराव हमनायखौ गोबां खम नुनो मोनो मानो होनबा गुवार जायगायाव लदां जायगायाव गोबांसिनानो ओ मुसारिफोर आरिफोरजों बो ना बोनानै हमनायखौ गोबां नुनो मोननाय जायो आरोना
औ औ
बेफोरबायदियाव गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो सिंगि मागुर बारलि बायदि रोखोमनि गेदेरनि फिसानि ना मोननायखौ जायो आरो ना नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि जाबोदों नाफोरा गोबां ओ जोब जोबलांनो हमदों खायसे नाफोरा खमायलांनो हमदों सोरबाबाथ' गोमालांबायखौनो बुंजायो आरो ना आरो बेफोरबाय गोदोनि बायदि गोबां मोननाय ना जेरै लाव फिथिख्रि बा फिथिख्रि माव फिथिग्रि आरिफोराबो माने एसे खमायलांनो हम गासिनो आरो ना नांगौ बायदि नुनो मोनलिया नांगौ बायदि मोननो थांलिया
औ
थांलिया बेफोरबायदि जालांदों आरो ना जायनि जाहोनाव जोङो फालांगिरिफोरा मा खालामो बेनो गिदिर गिदिरजों हमनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा खेबसेयैनो हमो जेरै ओ बेयावनो ब मा होनो किल' किल' बा ओ मन‌है माने बुरजा बुरजा ना थिखांनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो ना फिसानिफ्राय गेदेर आरो गोबां ना हमनाय नुनो मोनदों आरो लोगोसे आथिखालाव मा खालामो दैमाफोराव दै बोहैबाय थानाय जायगा फोरावबो मा खालामो गोनोखोआरि जेरै कारेन्टनिफ्राय नङाब्ला इलेक मा होनो बेटारि आरिफोरजोंबो जोङो सर्ट खालामनानै मोब्लिब बाहायनानै बेवहाय होनानै दैयाव होनानै बे जे जायगाखिनियाव थानाय नाफोरखौ खेबसेयैनो ज' बुथारनायखौ नुनो मोनदों आरोना खेबसेयैनो ज' हमनानै लाबोनायखौ जों जायनि जाहोनाव गोबां नाफोरा गोरलैनिफ्राय गेदेरसिन हालागै माने थैजोबो आरो माने गोरलै आला मावरि मा होनदों बेफोरबायदि जानानै बेखौ जेबो खारनो रोङि बा मायबा मा होनो गावनि बो बोलोआ गैयि नानि गावनि बोलोआ गैयि जानानै हमजानो गोनां जादों आरो सोरबाबा जायगायावनो जिउ गोमानानै थैलांनो हमदों आरोना थैलांदों आरोना जायनि जाहोनाव गोरलैनिफ्राय गेदेरसिमहालागै बेनि जोलैयानो गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा फालांगिरिफोरा गावनि मुलाम्फा मुवानि थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरोना ओ खेबसेयैनो ज' ना हमनाय आरो आथिखालाव ओरैबायदि नुबोदों गंफ्रोमबो न'खरफोराव माने फुख्रि जावनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमब्ला
औ औ
फ्राय फुख्रिफोराव जोङो बेनि नानि आथिखालावथ' ना हगारनाय आरो हाग्रानि ना गुबुन गुबुन दङ' नालाय मोननो थांङो ना हगारनाय ना न'आव फिसिनाय ना बेफोरखौ मोननो थाङो जेरै मिरगा कमल बेफोर ग्रासफोर नायानो जाहैबाय माने जोंनि न'खराव गावबा गाव फिसिनानै लानाय ना नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय बे बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों बेफोरनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों माने गोबाङानो बेनि फिथाइखौबो फालांगि खालामो गोबाङानो गामि गामि लाना फैनानै जोङो फानफैनाय होफैनायखौ नुनो मोनदों आरो ना
औ औ
आरो बेफोरनो माने गोबां नाफोरानो माने हासारजों रासायनारि ह हारजों बानायनायखौ मोनदों आरो ना नुनो मोनगासिनो आरो जोंबो बेखौनो माने मोन फोरबो बेफोर नाखौनो रासायन जोंनि गावनि निजा बारानायनानै लानाय लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बेखौनो देरजासिम जोङो माबायदि रोखोमनि आदार जेरै न'आवनो मोनसे आदारखौबो होयो बायनानै मोननाय आदार बेफोरखौ होनानै जोङो फेदेरनानै लायो आरोना आरो बेखौ लानायाव बा सोरबाबा न'खराव सोरबा फालांगिबो खालामनायखौ नुनो मोनदों फानहरनायखौबो गुबुन गेदेर गेदेर ओ जावनानै लानाय जोङो बेफारिफोरखौ लिंहरनानै बि हा औ अब्ला नोंथांजों गोबां सावरायबाय नोंथांजों दा जोंना समाबो जानाना फैबाय न अब्ला दोनथ'सै नामा नोंथां
औ दे
उम दे